औ खोनादों।
औ औ जागोन दे
सोलाय जागोन ना।
औ सावराय जागोन दे।
गामि ओ गामि ओनसोलावथ बांसिन सुबुंफोरा माने। गावजों गावनो हेफाजाब होलायनायखौ नुयो। नडां होनबा। माने ओ गावजों गाव खामानि दामानि गोदोनि समावथ बांसिनै सावरि बाद दालौयै जालायनाय बा ओ माइ खामला गायलायनाय बा बेफोरखौ नुनो मोनोमोन माने रांखावरि बा रां ओ फैसाजों नङाब्लाबो माने मद द होनाय जायोमोन गोदोनि समावथ' आबाद आबाद ओ गाहाय महरै बा आबादखौनो थांना थानायनि राहा महरै गासैबो न'खरावनो माने आबादखौ मावनाय जायोमोन बेबायदि मावनाय समाव माने ओ माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बा हाल एवनायफोराव बा गावजों गाव हेफाजाब होयोमोन ओ खोथिया फुनायफोराबो ओ ज' ज'यैनो माने नसेनियाव फुखाङोब्ला गुबुन नसेनियाव बेबायदि फुला ओ फुलाय लायोमोन गावजों गाव आरो माइ गायनाय आइजोफोराबो माने हिन्जावफोराबो ज' ज'यैनो माने सावरि जालायनायखौ नुयोमोन ओ बेयाव माने गोदोनि समाव बेफोर सुबुंफोरनो माने रांखावरि होआब्लाबो जानाय लोंनाय ना बेदर जौ सेरेब बेफोरखौ होनानैनो ओ खामानि दामानिखौ मावलायनाय जायोमोन। ओ बेबायदिनो माइ हानाय समफोरावबो फारला माइ हालायनाय बा ओ ज' ज'यैनो सावरि जालायनाय माइ हाखांखालि ओ गासिबो ज'यैनो ओ मावलायनाय जोङो सरासनस्रा खामानिफोरावबो गोदोनि समावथ' बांसिनै न हानि न माने बांसिनै हानि न' एवाजोंनो औ आरो न' लिरनायफोरखौ न' लिरनायफोरबो माने हाजोंनो दानि बायदि फाा बा इटा लुनाय बा ओ बेरा खाथि ओ खुन्था गायनाय बेफोरावबो हौवा हिनजाव गासिबो ज'यैनो मावनाय जायोमोन बेबायदिनो उखुम बा उखुखौबो माने थोरि थोरिजोंनो ओ होनाय जायोमोन बेयावबो माने थोरि हानाय बा लायनाय आरो उखुमाव माने ओ उखुम होयोब्ला माने गोबां मानसि नांगौ जायोमोन सानैसोआ माने सायाव थानानै सानैसो सिङाव थानानै थुरिखौ माने ओ खानानै हरबाय थानो गोनां जायो। बेफोर रावबो ज' ज' बे खामानि मावलायनाय नुयो आरो ओरैनो औ खामानिफोरखौबो माने जायखि जाया खामानिखौ हेफाजाब होलायोमोन आरो ओ सोरनोबा नांथगोबा लिंथ'योबा हेफाजाब मोनोमोन आरो बिफ्राय आरो सरासनस्रा माने बिसोर गामिनि सुबुंफोराथ' ओरैनो ओ नरमेल माने सरासनस्रा ओ सुबुं जायो। माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि अनगायैबो जयैनो थालायनाय हाबा हुखाफोरावबो हेफाजाब होलायो दानि बायदि माने ओ दायोथ' बेफोरबायदि हेफाजाब होलायनाय गैलिया माने रांखावरि बा खामला लगायनानैनो खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो ओ अ आरो ओ माने दानि सुबुंफोरा ओ गुबुं माने गोदोनि बायदि खामानिफोरखौ बारा मावबांला बा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावाव हारसिंोननो हानाय बा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ आरो गामिनि दायोथ' आइजोफोरा दायोथ' माने ओ गामि ओनसोलाव थानायफोरा ज' ज'यैनो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनाय बा गावजों गाव सावरायलायनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ।
औ दायोथ दैज माने थाइजौ जानाय बोथोरफोराावथ ज' ज'यै थाइजौ जालायनाय बा लिंनानै ओ गासैखौबोसो ओ थाइजौ जानो लिंनाय बा मागो दमासिफोराबो फिथा फिथा देलायनाय बा फिथा जाहैलायनाय। सोलोंनाय बेफोरख नुनो मोनो।
औ।
औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा गामियारि सुबुं फोरनि सोमोन्दै जिउ।
औ औ। ओ गामियारि सु सुबुंफोरनि सोमोन्दै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा। गामियारि सुबुं फोराथखै जोंना बिदिनो फुं फुङावनो सिखारखायो आरो फुङावनो सिखारनानै जोंना। ओ न'खरनि खामानि बा दुब्लिनि खामानि बि दि मावनो थाङो। ओ दाथ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर समाव माने बयबो ओ फुङावनो सिखार नानै ओ दुब्लिफोराव बिदिनो ओ हालोउनाय हालोवग्राफ्रा हालेवनो थाङोमोन आरो। गोदोनि समावथ ना थाय दाथ बिदि हालेवनाय थांनाय बिदि। जाला रै मानो अब्लाबो माने ओ दुबलिन दुबलियावहाय। खारलाङोबा खायसेया मैगं खेथि बायदि दि इदि मावग्राफ्रा ओ मावहैयो आरो जेनबा हाग्राबा हाग्रा जानानै थानायफोरखौ हाग्रा दांहैयो। माब्लाबा आरो बिदिनो मोसौ बोर बोरमा फुङावनो सिखारनानै जोंना मोसौ बोरमा बायदि बिदि खौ खास्रांनांगौ जायो आरो आरो दाउफोरनो आदार होस दांबाय बिनिफाय ओ हिनजा-हिनजावफोराबो सिखारनानै माने ओ बिदि सिला सिबनाय मानाय बेफोरबायदि सिला सिला सिबखांनानै माने मोनानि ओंखाम जानानै दोननाय थोरसि लथा बेफोरखौ सुयो सुखांनानै आरो जोंनिया माने ओ हिनजाव फोर साहा फुदुंनानै जयैनो बिदि लोंलायलायो आरो न'खराव बिदिनो आरो गामिनि जिउ खुंनायाथ माने न'खर होननानै न'खराव जे जेरै बिदिनो नरमेल आरो बेनिफ्राय गामियाव गामि ओनसोलाव बयबो माने ज' ज'यैनो गोरोबलायनानै थायो। बे जेनेबा न'खरसेया बे खरसेखौ नायल्लायनो हाया बा खामानियाव हेफाजाब होलाया बेफोरबायदि बिदि नङा आरो जेनेबा माबा मोनसे खामानियाव नांगौ जायोब्लाबो बैखौ माने लिंथ'ब्लाथाय मोनलायलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोंना बयबो बयखौबो हेफाजाब होलाय लायो जेनेबा माबा मोनसे खामानि साव बियोबा सोरनिबा न'खराव हाबा हुखायानो जाबाय अब्लाबो माने जोंना बयबो गामिनि ज' ज' ओंखारनानै बिदि खामानि मावनाय एबा बन सिन नायनिफ्राय लानानै माखासे बिदि पेन्देलस खानाय मानाय बिदि खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो रायजोफोरैनो ज' ज' बिदि आरो आथिखालावसो माने टेन्ट हाउस बायदिसिना ओंखारबाय नाथाय गोदोनि समथ' बिदि गैयाम नालाय बयबो ज' ज'यैनो मावो आरो बिदिनो बिनिफ्राय आइजो माहारिफ्राबो मालाबा समाव सोरनिबा न'खराव बिदिनो न' लिरनाय बा मालाबा समाव खोथिया फुलायलायनाय माइ गायनाय बिदिफ्रावबो जमा जमा गायलायलायनाय बे बेफोर हुदाफोरा दासिमबो दङ आरो। ओ बिनि उनाव दहायो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै दाथ' थाइजौ खथाल जानायनि बोथोर। ओ बिदि समाव आइ माहारिफोरा माने ओ दंफां सिंफ्राव बा सायहा फोराव जिरायनानै जमा जमा बिदि थाइजौ खाजि फोर फिथाइ सामथा ज -ज जालायो ओ सोरबा सासे लामाजों थाबाय लाङोब्ला बेखौ लिंहरनानै जमायै जानाय बिदि हुदाफोरा दं आरो माने नों दानागार आं दानागार बेफोरबायदिया बे बर समाजाव आव दासिमबो दङ आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय
औ नों औ -औ नोंथाङा बुंनाया नंगौ औ मानि आयजोफोराबो माने ज' ज'यैनो गोबां खामानि मावो जेरैबायदि बिसोरो माने मैगं खानो थांनायफोरावबो जयैनो माने बा लायो आरो ना गुरनायफोरावथ' आइजोफोरा ज' ज'यैनो ना गुरो ओ बांसिनै मोनो होननानै माने हारसिं हारसिङाव माने ना नाखौ गोसो जाया बेबायदि माने जमा गुरोब्ला मोजां जायो होननानै ज' ज' नुनो मोनो
औ
बिदिनो बायदिसिना खामानि जेरैबायदि हाबा हुखायावबोथ' औ नोंथाङा बुंनाय बायदि दानि बायदि माने दायोथ' पेन्देल जोंनो बानायो नाथाय गोदोनि समाव बे थालिरनि बिलाइ बे फोरजोंनो बानायनाय जायोमोन थोलि बिखौ गायनानै बा थालिरनि बिलाइखौबो सायाव होनानै बेफोराव माने गामिनि रायजो राजाफोरानो लाना फैनानै ओ गायनाय जायोमोन आरो हाबानि ओंखाम ओंख्रि संनाय सारादुफोरनि ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरावथ' गासैबो गावजों गावनो हेफाजाब होलायनानै माने संनाय जायो आरो आलासिफोरनो माने ओ जाहोहरनाय जायो
औ
आरो बेबायदिनो गोबां खामानि जेन जेनेबा माने दानि समावथ' सोरबा माने माबा मोनसे जायोब्ला गामि ओनसोलाव माने -माने बेराम आजार बेफोरावबो गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' थायो दा मोनो माने लिंनानै मोनो आरो दसे सम बा ओ सोरहाबा गारि मथर गैयाब्लाबो गुबुननि गारिखौ लाबोनो बा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो गामि ओनसोलफोराव माने बयबो गोरोबलायनानै थायो आरो जेनेबा नांगौ जाबानो मोनलायलायो रावबो रावखौबो माने दुसिनो ओमफ्राय बा ओ बिदि माने नागारलायनो बिदि गैया आरो ना सो सोरनिबा नखराव खैफोद आफोद जायोब्ला बा खाथिनि मान न सुंसेनि मानसियाब्लाबो माने हेफाजाब होगो गोन बेफोरबायदि आरो जोंनिया गोदोनि गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि नेमखौ जोंनि आबै आबौमोनानो जिहेथु खालामनानै गालांबाय बेनिखायनो बर' गामिफ्राव दासिमबो बेफोरबायदि नेमफोरखौ जोंहा नुनो मोनो आरो ओ ज'मा ज'मा सावरिबादालि जालायनाय हुदाफ्रा एसे एनै खम जालांदोंब्लाबो माने माखासे हाबा फोर जेनेबा दाबो बिदि हाबा हुखा बा सारादु खुंनायफ्राव बयबो ओंखारखायो आरो सम दिहुननानैब्लाबो आथिखालावथ' बयहाबो समनिबो आंखाल जाबाय नालाय बिनिखायनो सावरि बादालि जालायनायफ्रा एसे खम जाबाय आरो
औ औे नंगौ
जेरावबो बिदि माबा मोनसे खैफोद आफोद बिदि समाव माने ओंखारनायखौ रावबो नागाराखै आरो गामि
औ औ बिदिब्ला जोंनिया ओ समाबो जाबाय। बेखिनियावनो दोन्थनोसै औ औ औ दे बिदिब्ला।